हेलौ।
औ नोंथां।
औ नोंथां खोनाबायना?
औ नोंथां लासैथार।
लासै खोनादोमोन दालाय गोज गोसा खोनाबाय औ नोंथां माबे टपिकनि सावरायलायगोन सानदोंमोन नोंथांङा।
हा?
माबे थपिकनि सायाव रायलायगोन सानदोंमोन नोंथांङा?
ओ नोंथांङा जा सोंङो बेखौनो आं बुंनो आं राजि।
आदसा दे जखि जाया जोंङो जिउनि मोनसे आयदाखौ लानोसै नंङा होमब्ला?
औ।
दा नोंथांङा जिउखौ मा होनना सानो जेनेबा जिउ बुंङोब्ला मा बुजियो?
ओ जिउ बुंङोब्ला जों दा जाबायदि थांना दं जों मिथिंगायाव जाबायदि गोरोबना दं जों सानफ्रोमबोनि ओ समाव जिबायदि खालामबाय दं बेखौनो जोंङो जिउ बुंनांगोन आरो जोंङो जिउखौ मोजांङै दैदेनलांनो थाखाय गोबां ओ खामानि मावनांगोन ओ जों जिउआव गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरावबो जोंङो माबा मोनसे खालाम नायखौ जों साननांगोन। ओ बिदिनो जों जिउखौ ओ मोजांङै मोजां सालायलांनो थाखाय जोंनि ओ गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरावबो गोबां खामानि मावलांनानै जोंङो जोंनि जिउ
औ
हेल' नोंथां।
ओ हेल' नोंथां औ नों थां नोंथांना एसे नेथन प्रबलेम जादों एसे नेटवर्कखौ एसे मोजां बाहायदो। दा खोनाबायदा नोंथाङा? औ दा जेखि जाया नोंथाङा जाबायदि बाथ्रा बुंलांनो बेफोर गासैबो सैथ थो आं मानो होनब्ला आं हमदांना मोनदों जिउआ जिथुबा जोंनि जिउआ ओरैबायदि मोनसे बुस्थु थ जे ओ मा दिनै थांनानै दं नाथाय गाबोन मा जागोन बेखौ रावबो मिथिया नङा होमब्ला?
औ।
जोंनि जिउआ माब्ला मा जागोन जेबो बुजिया आरो जोंनि जिउ आथ' ओ सुबुं माहारिया बुंनाय बायदि जेरैबायदि थास'लाइनि दै बायदि जेरै थास'लायाव दै गोलैब्ला एसे माव बारजों मावब्लानो ज्रय। सिरिलांनाय हरखाबै। नुवा नुस्लाबि नङा होमब्ला दा बेफोर बायदिनो दा जीउ आ जोंनि गेले जानाय बेसाद नङा जिरादबो नङा। दा जोंनि जिउआ मोनसे बुंनो थाङोब्ला बार बारिसो जेरै जोङो जाय बारखौनो लानानै जोङो हां हगारलाय हां लालाय बेफोर बायदिनो जोङो थांनानै दङ नङा होमबा?
औ
दा बेखायनो जोङो जेसेबां जिउ गोनां दाउमा दाउसा जिब जुनार एम्फौ एनला आरो बायदिसिना जा जिउ गोनां बेफोर दङ दा बेफोर ओ जिथुबा जेबो मोनसे गेरान्थि थाया गेरान्थि माने जेथ'बा बेफोरनि जेबो मोनसे ओ गोबाव सम थांना थानायनि मोनसे जेबो माबा गैया अजु गैया दा माब्ला समाव मा जानङो बेखौ रावबो मिथिया आरोना सानसे बेफोर गासैबो बयबो माने ओ थांखानांगौ जायो आरो। दा ओ जिखि जाया आं नोंथांनाव मोनसे सों थि सोंनोसै ओ जिथुबा जोङो जिउ थांना थासान्दियाव जोङो माबायदि थानांगौ? बेखौ नोंथाङा फिननायखौ होनो हागोन ना?
दे नोंथाङा सोंबावलाय? मा होनदों मोन? नोंथांनि कुइसना मामोनलाय
औ औ आंनि कुइसना बेनो नोंथां मानसिया बा जिउआ थांना थानाय समाव जोंनि जिउआ जेब्लासिम थांना थायो।
औ
अब्ला जोङो माबायदियै थानो नांगौ जे माबायदियै थांना थानांगौ जों जिउआव
औ नोंथाङा दानिसो होननाय बादिनो जोंनि जिउआ थास'लायनि दै बदि दानो दं दानो गैया माला मा जागोन गोन रावबो बुंस' हाया दिनै जों जाबायदि समाव दं बेफोरबायदि बिदिनो गाबोन बा दायो जों थांना थाया जों बेखौ रावबो बुंनो हाया दानो दं दानो गैया ओ बेनिख बेखायनो जों जाबायदि समाव दोङो बेफोरबायदि समाव जोङो मिनि खुसि थानांगौ जोङो बेफोरबायदि समाव‌ओ रावनिबो जोङो इनायखौ सोङा जों गासैबो जों मायाबा मोनसे एसे मोजां खामानि मावलांनो हागोन नामा गुबुननि बेखौ जों जेब्लायबो साननांगौ। ओ बेफोरदिनो गुबुननि मोजां खामानि मावनायजों लोगोसे से गावबो मोजां खामानि मावनो साननांगौ जेब्लाबो ओ मोजां दे हा लाखिनांगौ मोजां साननांगौ गुबुननि मदद खालामनांगौ आ गुबुनखौ माबा मोनसे रोङैखौ फोरोंनांगौ। ओ गुबुनखौ अन नांगौ गुबुनखौ ओ जोङो हेफाजाब होनांगौ मानो होनबा जोंनि जिउआ दानो दं दानो गैया जों नै दा जों दा राय्लायबाय दं दायोबा मा जागोन जों रावबो बुंनो हाया मानो होनबा जोंनि जिउआ थास'लायनि दै बायदि दानो दं दानो गैया ओ बेनो
औ हेलौ नोंथां औ दे बुंलांबाय थानाय नोंथां
औ जों जेब्लायबो जोंनि उन्दैखौ जोङो जेब्लायबो अननांगौ जोंनि उन्दैयनो जोंनि थाखाय मोनसे गाबोननि इयुन जों दिनै माबा मोनसे सोलोङोब्ला बिथांमोनखौ जों माबा मोनसे सोलों थांनो हायोब्ला बिथांमोनाबो गाबोन सोरखौबा सोलोंनो हागोन। बेदिनो जोङो जेब्लायबो इयुनखौ साननांगौ दिनै जोंनि जिउआबा मा जागोन दा जोंनि जिउआ दानो दं दानो गैया नालाय जों जुदि दा समाव गुबुनखौ जुदि बेा मोनसे सोलोंना होनो हायोब्ला ओ बि जों जायखौ सोलोंगोन बेबो गुबुन सोरखौबा सोलोंनो हानाय बेहाबो मोनसे मोनथाय थागोन बेफोरबायदिनो जों जेब्लायबो गुबुनखौ सोलोंनायजों लोगोसे ओ गावनि जिउखौबो जोङो खुसि गोजोन लाखिनानै जों जेब्लायबो बिदिनो थांना थानांगौ आरो।
औ औ नंगौ आं नोंथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंदों बेयो सै थो मानो होन ब्ला जोंहा जिउआ जोंनि जेबो गेरेन थसे नालाय मानो होनबा जेबो फोथायथि गैखाया नालाय बेखायनो जोङो सुबुं माहारिजों मोजाङै अन लायना थानांगौ आरो जों रावनिबो सेलाब बोरलाब खालामनानै जानो नाङा आरो साननैसो थागोनखौलाय बेफोरबायदिलाय मानो नङा होमब्ला। दा बेखायनो जोङो रावनिबो हिंसा खालामनो मोना रावनिबो सिख'ना जाबाय बायनो नाङा आरो बिदिनो बयजोंबो अनलायनानै बयजोंबो खुसि थानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरोना नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि जिउआ मोनसे अन्थाइजों दाजानाय नङा जोंनि जिउआ जादों मोनसे मिथिंगायारि जों दाजा नाय नङा होनब्ला। दा बेफोरबायदिनो जेरैबायदि मिथिंगाया जोंनो अक्सिजेन हगारो आरो जोङो कार्बन-डाइ अक्सिजेन लानानै जोङो कार्बनडाइ होयो। बेफोरबायदिनो आरोना दा बेखायनो जिउआ रावनिबो समानबो नङा होननानै बुंजायो। मानो होनब्ला सुबुं माहारि नि बाथ्राखौ गुवारै बुङो बिब्दिनो जायो जिथुबा ओ सुबुं माहारिनि गेजेराव सानसे यावनो गासैबो जोनोम जाजोबा। गासैबो सुबुङानो सानसेयावनो थैलांजोबा। नाथाय गासैनिबो समा एसे आलादा आलादा जायो। सोरबा सासेया थांग्रोगोन आरो नङाब्ला सोरबा सासे सासेआ उनाव थांगोन बेफोरबायदि जायो आरो। मानो होमब्ला जिउखौ ओरैबायदि मोन मोनसे माबाजों रुजु जायो आरो जेरै जोङो बैफोरबायदि हाथाय बाजार नुदों नङा होमब्ला।
नोंगौ।
बैफोर हाथाइ बाजारफोराव जोङो नुयो जे ओ गासैबो मोनसे ओ बाजार खालामनो जेरै मैखो थां मैगं थाइगं गासैबो जियानो जा जानाय आदार बैफोरखौ जेसेबो मद ना लानानै बेग लानानै। ओ गावबा गाव बयबो। थांखि लाना फैयो नङा होमब्ला। दा बेफोरबायदिनो जेरै मना लानानै जेरै हाथाइ बाजाराव बे बाजार खालामबाय। बेनि बाजारा जागनाय लो लोगोनो बियो गाव थांफिनबाय नङा होमब्ला।
नोंगौ।
फैबाय बै सासेयाबो फैबाय गावबा गावनि मोनसे ओ लुबैनाय हास्थायनायखौ लांनो थाखाय बै बाजाराव फैबाय फैनानै बिब्दिनो गावनि नांगौ। खौ लाखांनायनि उनाव बेबो गावबा गाव थाङो माने ओरैबायदि नुयो जों नायोब्ला जे हाथाय बाजाराव बि थाङो बि फैयो बि थाङो बि फैयो। थिग बिबदिनो मानसिनि जिउआबो बिब दिनो जायो। जिथुबा थैनाय थांनायाबो बेफोराव बायदिनो जायो। नङा होमब्ला नोंथां। औ दा दा जिउआ बेफोरबायदिनो बेखायनो जोंहा जेबो खरसा गैया बा जेबो गेरान्थि गैया माला मा समाव जायो। दा बेखायनो सु सुबुं माहारिया अनलायना थानांगौ होननानै आं सानो। आ बागै नोंथाङाबो दा सुंदयै फोरमायजागोन।
औ जोङो बेफोरबायदिनो जों रावबो मिथिया जोङो माला ओ गोमोरलांगोन बे बुहुमनि बिफानिफ्राय बेनिखायनो नोंथां होन्नाय बादि ओ जोङो बाजाराव ओ बाजार खालामनो थांनाय बायदिनो दिनै जों थांगोन दा जोंनि नांगौ। बुस्थुफोरखौ जों लाख थांनानै जोङो फैफि फिन गिदिंनानै जोंनिया जागोन गुबुन सोरबा सासे बे दखानावनो हाब गोन। बे दखाननिफ्रायनो लागोन आरो ओ जोंनि बिथां जानायनि उनाव सोरबा थांबावगोन बेफोरनि ओ सासे थांलायबाय सासे फैलायबाय सासे थांलायबाय सासे फैलायबाय जोंनि जिउआ बेफोरबायदिनो जायो। बेबायदि ओ समावबो जोङो जुदि ओ ओ जोंनि रोंगौखौ गुबुन सोरनोबा खोनन्थिलांनो हायो। बा जोबोद मोजां ओ जोंनि रोंगौ। औ बि जायैनो जों ओ खोनथागोन बेबो उ गाव रोंनानै गुबुन सोरनोबा खिन्थाफिननो हा हानाय बिहाबो सेमथा जागोन बेफोरबायदिनो जोंनि जिउआव ओ जों सोरखौबा ओ मदद होलांनायानो जों नि मोनसे ओ खामानि होननानै आं सानो जों सोरखौबा अननांगोन जों सोरखौबा मोजां मोननांगोन। ओ जों सोरखौनिबा इयुनखो जोङो ओ गोजोन खालामनो थाखाय जों गावबो ओ मा होनो गोबां नांथाबनो बोनांनो हानाय बेफोरबायदिनो नोंथां। उम
दा नोंथाङा जोबोद बेसेन गोसा बाथ्रा बुंदों नंगौ नोंथाङा जा खिनि बाथ्रा बुंदों। बियो सैथो खोथा नोंथां मानो होनबा जोङो दिनै मोनथिखागौ जे जोङो बे बुहुमाव सारा दिन अरायनि थाखाय फैयाखै नङा होमब्ला? दा जोङो साननैनि थाखायसो फैदों। दा नोंथाङा जेरै दहाय बुंबाय जे बेखायनो सुबुं माहारिया अनलायना था थानांगौ। मानो होनब्ला जिउआनो जोंनि जेबो बर'सा गैखाया बुंनो हाया। आं माला थांगोन नों माला थांगोन। नङा होमब्ला दा दिनैसो दानो दं। दानो गैया जेरै दानो मिनि दों दानो गैया दानो नुदों दानो गोमादों नङा होमब्ला बेफोरबायदि दा जि खिनियानो जाथोंयै जायाथों नोंथां दा आं नोंथांनाव सोंथिनि फिननायखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो आं आसा खालामो नेक्स्टआव नोंथांनि सोंथिखौ आं मोनबावगोन होननानै आं नोंथांखौ आसा खालामो।
ओ जोबोद गोजोननाय जाबाय नोंथां नोंथां औ नों दे।